आं औ खोनादों नोंथां
अ मा खालामना दं नोंथां?
दङ नोंथां बिदिनो जिरायनानै दङ नै गरम ना बोथोरा बिदिनो हारसिं जों आराम जिरायना दङ औवा सिङावहाय औ।
जोंबा नोंथां।
खबरफ्राथ' माथो होनो नोंस्रां दैज्लांबो बोथोर माने मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनो दङ।
उम।
ओमफ्राय नोंथांनालाय खबरा मारै?
आंनाबो एखेयानो नोंथां मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनो जुदि जानाय जानायफ्रा जाबायबा नोंथां बेलासिनि जानायफ्रा?
जानायाथ' जाखांबायमोन नोंथां औ।
अ मा ओंख्रिजों जाखो नोंथां?
ओंख्रियाथ' नोंथां मैसो बेदरजों आलुसोमोन
अ गोथावआनो माथो।
गोथावनो ओमफ्राय नोंथां नालाय।
जोंना ओंख्रिया सबाजजों दावउदोंसोमोन।
अ
ओमफ्राय नोंथां बोथोरफ्रा बोरै नोंसिनिथिं
जोंनियावथ' नोंथां दा मा बुंनो आरो नै दैज्लां बोथोर ना सान्दुंफ्रानो माथो बाहेरायाव ओंखारनो हायि बदि औ औ औ। नोंथाङा फ्रि नामा बिदिब्ला दायो
फ्रियाथ' नोंथाङा आं फ्रियानो दङ बिदिनो जिरायलाबायनानै दं आरो ओरैनो।
अ बिदिब्ला नोंथां मोनसे आयदानि सायाव सावरायजागोना नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां।
जोंहा आबादफोरनि सोमोन्दै सावरायनोसै आबाद मावनाय बा आबादफोरनि सोमोन्दै अ
अ जायो नोंथां।
नोंथाङा एसे फोरमायना होदो बिदिब्ला‌ ओम
आबादनि सायाव आरो ना
औ औ
औ जोंहाथ' आबाद होनोब्ला जों बयबो मिथिखायो। मानो होनोब्ला जोंहा मा जोंनि बिमा बिफा आइ आफायानो मानोे। आबाद मावनानै जाग्रा आरो जोंखौ मा आबाद मावनानैनो बिसोरो मानो फिसिबोदों बिनिखायनो जों मा आबादनि सोमोन्दै जों बयबो सुबुङानो माने गामियाव थाग्रा सुबुं फ्रानो मिथि मोनो आरो मानो होनोब्ला जोंहा बिमा बिफाया आबादनि सायाव सोनारनानैनो न'खर सामलायगासिनो दं आरो जोंखौ फोरोंगासिनो दं आरो।
औ।
आबाद होनोब्लाथ जोंहा मा आबादखौ माने ओ गासिबो आबादखौनो जों मा एखे समावनो मावनाय जाया आरो माने आबाद मावनायनिबो माखासेफोर बोथोर थायो आरो आबादखौ जों बोथोर नायै बोथोर मावनाय जायो आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा मा मेसें मेसें बोथोरनि समावहाय जोंहा गुबुन रोखोमनि आबाद मावो आरो मा मा मा होनो दैज्लां बोथोरनि समावहाय जोंहा माने गुबुन रोखोमनि आबाद मावो आरो। आरो जोंहा मा आबाद मावग्रा हाखौबो माने बाहागो खालामनाय दं आरो जेरै जोंहा मा दैब' जायगायावहाय मा आबादखौ मावोब्ला मोजां जायो बैफोर आबाद खौसो माने दैब ओनसोलाव जों मावनायखौ नुनो मोनो एबा जों मावनाय जायो आरो। आरो थिग बेबायदिनो बोरि ओनसोलावहाय जाग्रा आबाद आरो जोङो मा बोरै ओनसोल ओनसोलावहाय मा आबादा जायो बैफोरखौ माने सायखनानैसो माने ओ आबादखौ मावनाय जायो आरो जेरै जोंना बुंनो हायोदि मा बोथोर नायनानै आबाद मावो होननानै बुङोब्ला जों बुंनो हायोदि जों दैज्लां बोथोरखौनो गिबियाव बुंनो हायो आरो
औ।
जोंहा दैज्लां बोथोरनि समावहाय गिबियै एबा बांसिनै। बांसिनै मा आबादखौ मावनाय जायो होनोब्ला दैज्लां बोथोरनि समावहाय जोंहा बांसिन दिनैहाय माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो। दैज्लां बोथोरनि समावहाय मानो होनोबा दैज्लां बोथोरनि समावहाय जोंनि मा फोथारफोरा एबा दुब्लिफोराहाय माने दैजोंहाय आबुङै जानानै थायो आरो बैफोरबादि दैजों आबुं जानानै थानाय फोथार एबा दुब्लि बेफोराव जोंहा मा? माइ आबादा माने गोबां मोजाङै जायो आरो जेरै जों दै दैज्लां बोथोरनि समावहाय मावग्रा आबाद बुङोब्ला जोङो माइ आबाद फाथो आबाद
औ
थिग बेबायदिनो गोबां माने रोखोमनि आबाद दंबावो आरो। जेरै आरो मेसें बोथोराव बुङोब्ला जोंहा मा सबाय ओ सिबिं बेसर माने बैफोरनो माने गोबां गाहाय आरो आरो जोंहा हा हिसाबै नायोब्ला जोंहा दैब ओनसोलाव जों माखौ मावनाय जायो। माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो बेबायदिनो। फाथोखौबो एसे माने बांद्राय दै नङा आरो ना एसे दै थानाय जायगायाव। मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो बोरि ओनसोलाव होनोब्ला जोंहा जेरै जानलायाव थायग्रा थाइबें खुमब्रा जोगोनार लाव खांख्रिखला फोरला बहल बायदिफोरखौ माने जोङो बोरियाव मावनाय जायो आरो। जेरै जों दैज्लाङाव मावनाय आबाद माइ आबादखौ माबोरै मावो होनना बुङोब्ला जों गिबियाव बुंनो हायोदि जोंहा गिबियाव हाखौ एवग्लांनानै बैयावहाय हाखौ मोजां। फोमोननानै खोथिया फोग्रोनानै दोननाय जायो आरो। खोथियाखौ फोखांनायनि उनाव खोथिया लावसान्दि जोंहा माखासे हाफोरखौहाय एवग्लांनानै आइइउडिएफ जवग्लांखांनायनि उनाव खारायनानै खारायखांनायनि उनाव मान
खोथियाखौ फुयो आरो खोथियाखौ फुना दोननानै उनावहाय मा फिन खेबसे हालेवबावनानै हाफोरखौहाय माने फोमोनो आरो फोमोनखांनायनि उनावहाय जोंहा बै- फोरावहाय माने माइखौ गायनाय जायो आरो। जों मिथिखागौदि माइखौ दैज्लां बोथोराव गायोब्लाबो जोंहा मा माइ आबादखौ जोङो मेसें बोथोरावसो थिखोनाय जायो ओ आरो मेसें बो थोरनि समावहायसो माने माइआ मोनो आरो जेब्ला माइआ मोनो अब्ला जोङो मा माइखौ हानानै बैफोरखौ मा दां ग्रिद महरै बा बजा महरै सरनानै न'आव लाबोनानै माने बैफोरखौहाय आथिखाल मुगायावथ' जों मिसिनजोंसो मारा होनाय नु नुनो मोनो आथिखाल मुगायाव मिसिन जों मारा होनानै नाथाय गोदोनि बादिब्ला मोसौफोरजों मारा होनानैनो बैफोरखौ माने माइफोरखौहाय जों बाख्रिफोरावहाय सोनानै जानो थाखाय सोनानै दोननायखौ नुनो। मोनो आरो थिग बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावनाय खान्थिफोराबो एबा आदब खायदा आखल -खु बायदिफोराबो माने गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो आरो जेरै सबाइ हारिनि आबाद मावनायनि आइदिया बेरेका फाथ फाथो हारिनि आबाद मावनायनि आयदाया गुबुन रोखोमनि थिग बेबा बिदिनो जोंहा सिबिं बेसर बायदि लाइ लाफा बायदि मा होनो? बैफोरनि आबाद मावनायनि आदब खायदा खान्थिफोराबो माने गुबुन गुबुन रोखोमनि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ।
खोनादों ना नोंथांखौ?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङाबो बिदिब्ला आबाद मावनायनि सायाव माबाफोर फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां फोरमायनो हागोन जोंहा आबाद मावनो थाखाय गिबियाव माइ आबादखौ नो होननोसै माइ आबाद मावनो थाखाय गिबियाव जोङो खोथिया फोनांगौ जायो खोथियाखौ जों माजों फोयो होमबा? जोंहा गिबि खोथिया फोनो थाखाय माइज्लि दोननाय थाखायो माइज्लिखौ जोंहा बबेबा हाखर बा फुख्रिफोराव सोमनानै दोनो हरनैहालागैब बेखौ जोंहा बोखारनानै बोरियाव हरसे दोनो बोरियाव हरसे दोननानै जोंहा बेखौ दुब्लि फोथाराव हालैनानै दोननायावनो जोंहा बेखौ फोनाय जायो। बेनि उनाव जोंहा बेखौ फोखांनानै जेब्ला खोथिया रागोन बा गोजौ देरगोन बाहायजाथाव बाहायजाथाव गायजाथाव जागोन अब्ला बेखौ जोङो गायनो थाखाय फुयो जोंहा गायनो थाखाय गिबियाव हाखौ खारायना लाग्रोनांगौ जायो खारायनानै आलि दाननानै लायो आलि दाननायनि उनाव जोंहा आरो नैथिखे हालेौवो नैथिखे फालौनाय हालेवनानै जोंहा आरो आलि खोनाय जायो। बेनि उनाव जाय थामथिखेब हाल एवनानै जोंहा माइखौ फुनानै दोननाय खोथियाखौ जोंहा ओ गायो बे गायनायाव जोंहा गोदोनि समाव जोंहा बदल बदल गायलायोमोन नाथाय आथिखालनि समाव जोङो हाजिरा बा फैसाजों गायनायखौ आं जों नुनो मोनसै बेफोरबायदिनो जोंहा माइ आबादखौ मावो बेफोरबायदिनो जोंहा जेब्ला माइआ मोनगोन अब्ला जोंहा माइखौ बिदिनो हायो हानानै जोंहा न'आव लाबोयो। न'आव लाबोनानै जोंहा बेखौ आथिखालनि समाव जोंहा ट्रेक्टर ट्रेक्टर मेसिनजों होनाय होनाय जायो। बेर मेसिनजों होनानै बेखौ जोंहा साफा खालामनानै एसे साफा खालामनानै जोंहा बेखौ ओ दुलि बा बाख्रियाव दोननाय जायो आरो। बेफोरबायदिनो माइ आबादखौ मावो बेफोरबायदिनो बोथोर लाय बोथोर गोबां आबादखौ मावनाय जायो।
औ औ औ नं
जोंहा आबादखौबो बाहागो खालामदों नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंहा दला हायाव गुबुन आबाद मावो बोरि हायाव गुबुन आबाद मावो।
ओ
बेफोरबादिनो गोबां आरो जेरै जोंहा बोरियाव मा मा? मावो होनबा जोंहा बोरियाव आलु
जोगोनार बा साफात बेफोरबादि आबाद फोरखौ नुहुरो बिदिनो गोबांथार दं बिदिनो दैयाव होनोब्ला जोंहा माइखौबो बुंजायो दैयाव माइ ओमफ्रायो जोंहा फाथो बेफोरबायदिनो माखासे मैगंफोर दंबावो ओ बेफोरबायदि मैगंखौ जोंहा बाहागो राननानै मावनाय जायो बेफोरबायदिनो गोबांथारो
औ।
बेफोरखौ बोथोर लायै बोथोर जोंहा मावनाय जायो सुबुं माहारिया बेफोरनि गेजेराव जोंहा साफात आबादखौबो बोरि ओनसोलाव गोबांथार सुबुंखौ मावनायखौ जों नुहोनो मोनो।
औ औ।
बेफोरखिनिखौनो नुहुरो नोंथाङा दा जि दानि जे जे बुंदों बेफोर खौनो बेफोर आबादफोरखौ मावनायखौनो नुनो मोनो। बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय बिदिब्ला नोंथांनि सावरायनानै गोजोननायबो मोनबाय औ नोन्थां।